दोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथाङा दा बे समाव मा खालामनानै दङ।
आं दा ओरैनो दंथयो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा।
हेल
औ खोनादों नोंथां
औ औ अब्ला नोंथाङा फ्रि। अब्ला जोङो मोनसे टपिकखौ लानानै सावरायदिनि नामा
औ जागोन दे नोंथां।
बे समावहाय आङो सानदों जे जोङो जानाय लोंनायनि बागै जोङो सावरायनो नोंथांनो आङो गिबियावनो समायखौ होनाय होबाय आरो नों बिथाङा फंनैसो जानाय लोंनायनि बिसय खोन्थादो
औ जागोन दे नोंथां जोङो थांना थानो थाखाय जोङो आदारनि गोनांथि जायो जो बयबो जि गबियानो आदारनि थाखाय बिदिनो फुंनि सोरांनायनिफ्राय बिदिनो मोनाजासिम आदार नागिरै नागिर नागिरो। लिरनानै माने फुरा दिनानो थांजोबो बिदिनो जोङो सुबुं माहारिफ्रा एसेबां बिदि आदारखौ बिदि नायगिरलायनाङा जे बांसिन जिब जुनारफ्रा जोबोद खस्थ' जायो आदार नागिरनायाव बिदिनो बिसोर बबाव मोन बौ मोना बिदिनो फुंनि सोलोंनायनिफ्राय बिसोर मोनासि माने गोबां खस्थ' खालामनानै बिसोर आदारखौ नायग्रोना जायो आरो दा जोङो सुबुं माहायफ्रा बांसिना जोबोद बिदिनो आदारबोन बुथुमफानाय थायो बिदिनो जोङो आदारफोरखौ जोङो गोरलैयैनो जानो हायो आरो। जेरै जोंङो न'फ्रावनो बिदिनो माइनि बाख्रि थायो जोंनिया गोसो जाबानो जोङो। माइखौ जोङो सहैनानै एबा जोङ माइरं बानायहैनानै जोङो होनानै जानो हायो आरो जोंनाव मैगं थाइगंफ्रा गोबां दङ बिदिनो जोङो थांनानै थानो थाखाय जोङो। बायदिसिना जोङो जानो हायो जेरै जोङो बायदिसिना आलु भाजि। दालि ओंख्रि। जों जोङो गोबां जानो हायो आरो जोङो फिथाइ सामथायाइबो जानो हायो। जेरै आपेल आंगुर बायदि आनारस बायदि फिथाइ सामथायाइबो जोङो जानानै थांना थानो हायो आरो आरो। जोंनाव गोबां बिदिनो जाग्रा बेसादफोर दङ। जों जोङो आरो बेदरबो जानो हायो जोङो बेदर बिदिनो बायदि अमा बेदर। बिदिनो दाउ बेदर बिनो। ना बायदि जोङो बेफोरजों गोबां गोबां बायदि आइटेम बानायनै जोङो जानो हायो जोङो जेरै सबायजों दाउ अनलाजों दाउ। बिदिनो लाफाजों। बिदिनो लाफाजों आलु बायदि बायदि जानो हायो बे जों आरो जोगोनारजों जोङो दाउ जोगोनारजों अमा। बिदिनो आरो नारजिजों अमा बेदि जोङो गोबां बिदिनो जाग्रा मुवा फोर दङ बेफोरखौ जोङो बानायनानै जोङो गोबां बिदिनो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोङो गोबां आदार जानो हायो आरो जोङो आदारनि अनगायैबो जोङो दै फोर लोंनाबो जोङो थानो हायो बिदिनो आदार जोङो अबेबाफोर खामानि मावनाय समाव जोङो आदार उखैदोंबा जोङो दैबो दसे लों लोंसनानै जोङो थ थाथ'नो हायो। बिदिनो जोङो माने बांसिनानो जोंहा माने आदारफ्रा दैजों बानायजानाय बेखायनो जोङो दैखौबो माने लोंनो हायो आरो जोङो बांद्राय दैबो लोंबाय हानानै लोंनो थांना थानो जोंनो आदारखौ नांथारगौ बेनिखायनो जोङो बायदिसिना जों आदार बायनानै जानो हायो आरो। बिदिनो जोङो फिथाइ सामथायाइल' नङा जोंनिया बिदिनो बायदिसिना रुटि फुरि बायदिफोरबो जों बानायना जानो हायो जेरै जोङो ओ जोङो धि बा रुटिजों सावनाय बेबायदिफोरखौ जोङो
जानो हायो बिदिनो जोंनाव जों बिदिनो जों हटेल थाङोबा बिदिनो गोबां रोखोमनि आदार मोननो थाङो जों जेरै पिज्जा मम' सावसाव बायदिफोरखौ जोङो जानानै थांना थानो हायो। आरो ओ बिदिनो दङ गोबां आइटेमस बिदिनो दसा रल सावमिन फ्राव थाङोबा बायदि बायदि बिदिनो दावदैजों बानायनाय बिदिनो दिमपुरि बायदि बायदि माने गोबां बिदिनो दावदैजोंबो बानायनो हानाय हानाय माने जाग्रा लोंग्रा दंसयो ‌। जोङो दा जोङो दाउदै बयल खालामनानैबो जोङो जानो हायो दाउदैजों जोङो
जोङो दाउदैनि बिखबखौ जोङो दाउदैखौ जों गबियाव रुगारनानै जोंङ दाउदैनि बिखबखौ गारनानै जोङो ओंख्रि एबा माबाफोरजों जोङो एसेबाबो जों जानो हायो ओंखामजों लोगोसे जोङो मसाव बे एसे संख्रै होननानै आरो जों लोगोसे बानलु बायदिसिनाफोर लानानै जों जानो हायो दा जोङो जानाय खायदआव माने गोबां बिदिनो बायदि मैया जोङो माने जानो हायो आरो दा दा बिदिनो बांसिनानो माने जोंनिया गामि ओनसोलफ्राव माने बांसिन बिदि दामि दामिफोर बुस्थु मोनजानाय जाया जेरै फि पिजा रल बायदिफोर मोनजानाय जाया। दा जोङो बे फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो जो साहा लोङो साहाजों लोगोसे जोङो फखर साम'सा सिंग्रा बायदि गजा आरो जोङो बिदिनो ओ फिथाइ-सामथाय सरि फिथा आरो जोंहा लारु बायदिफोरखौ जानो हायो आरो जोङो फुङाव सिखारनानै बिदिनो जोङो आरो बिस्कुटबो दङ' जोङो जानो थाखाय बिदिनो जोङो फुङाव सिखारनाय माने फुङाव साहाजों लोगोसे जोङो बेफोरखौ जानो हायो आरो। दा नोंथाङा आदारनि बेलायाव बिदिनो जानाय लोंनाय जो मा मा जानाय थांना थानो हायो बिदिनो आदारफोरनि नाथुरखौबो होनबाबो जागोन दे नोंसोरनिया नोंथांनिसिम दान्दिसे सम होनाय जाबाय दे ‌।
औ नंगौ जोंहा जानाय ओ गोबां दङ। फिथाइ-सामथायाइनिफ्राय लानानै मैगंफोर आरो बेबायदिनो फास फुदफोरबो जेखौ जानानै जोङो ओ ओ न मानेइन्जय खालामनो हायो बेबाय बेबो जोंहा जाग्रा दङ' आदार दङ' आरो जे देहाखौहाय ओ मोजां लाखिनो हायो बेबायदिबो गोबांथार जानाय मुवा फोर दङ'ना आरो जानाय आदार होनोब्ला बे जोंनि थाखाय गोनांथि मोनसे जोंनि देहानि थाखायबो आरो जोंनि ओ गासैबो सलासल खालामनो दिन बाय दिन सलिनो थाखाय जोंनो बे आदारखौहाय गोनांथि जायो मानोना जोङो फुं ङाव सिखारनायनिफ्राय लानानै हराव उन्दुनायसिम जोङो ओ गोबां आदार नां ओ जेरैहाय जोङो होननो थाङोब्ला ओ जोङो आदार नङाब्लानो जोङो हेल्दि थानोबो जों हाया। आरो जोंनाव बोलो गैया जायो जों खामानिबो मावनो हाया जायो। ओ जोंनाव नांगौ आदार गैयाब्ला ओ जोंनिओ ओ जोंनि दिननि दिन खामानिखौबो जोङो मावनो हाया जायो। आ बेबायदिनो जों मिथिगौ जे जानाय आदायफ्रा आदारफ्रा जोंनो कार्ब'हाइद्रेटसबो दङ, प्रटिन्स दङ। फेटस दङ बि टामिन मिनेरेल्स बेबायदिनो ओ जोंनो बे गासैखौबो जानाय आदारनिफ्राय मोनो आरोना बेजों जोङो देहायावहाय जोङो मोजां गोग्गानायखौ जोङो नु नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनथिगौ जे गोबां ओ जागायाव हाय बिभिन्न' रोखमनि माने आलादा आलादा रोखोमनि जानाय आदारफोरखौबो जोङो नुनो मोन नो। जेरै नोंथाङा होनबाय साउथ इण्डियायाव थाङोब्ला बिसोरहा मोनसे खायद' थायो। से ट्रेडिसन मोनसे कालचारनि जानाय आदार थायो जेरैहाय दसा इद द्लि साम्बोर बे बिसोरनि जानाय आरो बेजों लोगोसे जोङो ओरैहाय ओ ना नायनो थाङोब्ला जोंनि आसाम अनसोलाव नायनो थाङोबा ओ बे बेवहायबो गोबांथार दय सिरा बेफोरबायदि जानाय आदारफोर जों नुनो मोनो आरो जोङो बर' कालसाराव जोङो नायोब्ला जोंहाबो गोबां जानाय आ जेरै अनला नारजि खारै ओंख्रि आरो ओ बेबायदिनो ओ नाफाम ओंख्रि बेबायदि बायदि बायदि रोखोमनि माने जागा बाय जाया जोङो जानाय आदारफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो कालसारजों कालसार जोङो ओ अनेक रखमनि खायदखौबो जोङो नुनो मोनो। दा नोंथांनि ओ जे नोंथांनि जे जागा बेवहाय नोंथां मोना मा मा खायद'खौ जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां जोंनि जायगायाव माने इदिनो जोङो लकेलफोर जोङो जानाय लोंनायफोर मोनो जेरै जोंना थास'फोर थास'खौ जों माने गासिबो जाजाजोबो बिफाङाव जाजायो बिदिनो ओ थास'नि बेदरावबो जाजायो। थास'नि आथिङाबो जाजायो थास'नि बि ओ बिबारो जाजायो आरो बिदिनो जोङो बिदि थास'खौ जायो। आरो जोङो सबाय बिमा बायदि भिन्दि आरो फान्थाव बायदिखौ जों जायो आरो आरो जोङो नारजिफोर जायो बिदिनो लाफा जायो। लाय जायो। इदिनो गोबां जोङो जायो आरो इदिनो गामिफ्राव जोङो मोननाय बेफोर बायदि जों गायनानै मोननाय बेसाद फोरखौ जोङो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि गामि ओनसोलफ्राव। दा जोङो गामिफ्राव माने बांसिनानो बिदि टाउन सहरनि बायदि दामि दामिफोरखौ माने मोनजानाय जाया गामिफ्राव जा मावो बेखौसो जानाय जायो आरो खाथि खालाफ्राव माने खाथि खाला बाजारफ्राव माने बांसिन ओ फाननाय मेगंफोरखौ जानाय जायो। जों थाउननिफ्रा बायना लाबोबासो जोङो मोनजानाय जायो बेफोरखौ बांसिनानो जोंना गामि ओनसोलफ्राव रुटिफोरखौ जानाय जाया। बिदिनो टाउनफ्रावसो जानाय जायो। टाउनफ्राव माने बांसिनानो रुथि बानायना जायो टाउनफ्राव बिदिनो आरो जायफोर ओंखाम जाग्रा बेफोरथ' ओंखाम जाखासिगोन। गामि ओनसोलफोराव बांसिननानै ओंखाम जानाय जायो ओंखामजों ओंख्रि थानांगौ बिदिनो बायदिसिना ना बाथोनाबो जाबाय बिदिनो आलु आलु फ्राय, आलु बाथोन बिदिनो बिलाहि बाथोन, बिदिनो फान्थाव बाथोन बेफोरजों माने गोबां जों जायो आरो गामि सुबुंफ्रा आरो जोङो बबेबाफोर नाहा मैहाफोर थांनानै जोङो बे बायदिसिना नाफोर बायदि जोङो जायो बिदिनो नाफोर गुरना लायो सोरबा बिदिनो गामिनि मानसिफ्रा बिदिनो जाम्फैफोराव थांसिगोन बिदिनो नाफोर गुरना लाबोसिगोन लाबोनानै बिदिनो बाथोन बाला खालामो आरो बेखौ फुङाव जानो जोबोद गोथाव जायो आरो औ नोंथाङा खोनादोंना अ ओं दा जोंनि गामि ओनसोलफ्राव माने बिदिनो जानाय जायो आरो दा नोंसिनथिंलाय माबायदि माबायदि जायो नोंथां?
ओ जोंनिथिंजायबो नोंथां बुंनाय बायदिनो सम माने बोथोरजों लानानै जेरैबायदि मैगं मोनो आरो दिन दिनजों लोगोसे बेस्थ'ब्ला ओरैनो संब्रबनाय मैगंफोर दालिफोर संनानै जानाय आरो अकेसनफोर माने बेबायदि फेस्टिभेल बा माबा मोनसे आलासिफोर फैयोब्ला जोंनि बाहायबो अनला संनाय जायो नारजि‌ संनाय जायो मानोना ओ जोंनि बर' कालसारावहाय नारजि अमा होनोब्ला बयबो थानो हाया। आरो बेबायदिनो जोङो ओ अनलाजों जोङो दाउखौ संनाय जायो। ओ बेबायदिनो गोबांथार आदारफोरखौ जोङो सङो आरो जोङो ओ जानाय जायो आरो आरो बेजों लोगोसे ओ गोबांथार जोङो बर' कालचाराव जे ओ फिथा सावनाय बा बेबायदिखौबो जोङो गेजेराव बे मेसें बोथोर फैयोब्ला जोङो बेबायदि फिथा सावनानैबो जोङो समनि गेजेराव जानाय जायो आरो अब्ला नोंथां जोंना समायाबो जाबाय गोबां सावरायबाय जानाय लोंनायनि बिसय अब्ला दोननोसै नामा